औ
औ नोंथां।
ओं ओ नों नोंथांङा दायो मा खालामदों?
आंङो दा जिरायनानै दं ओरैनो।
औ बिदिब्ला नोंथां दायो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो ओ नागिरदों आंङो।
औ नोंथां।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय बिगियाननि बिहोमा। सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बिगियाननि बिहोमा आरो
औ नोंथां।
औ दा जों सुबुंफोरनि गेजेराव बिगियाना मोनसे मैखोम बिहोमा लाबोगासिनो दङ ओ बे बिगियाननि थाखायनो जोंङो सानसेनि उनाव सानसे मोनसे मोजांनि उनाव बिनिख्रुइ आरो बांसिन मोजांसिन खामानिखौ मावबोबाय थानायखौ जोंङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि सोमोनदै नो थाङा एसे फोरमायदो।
ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां बे गोदो गोदाय समनिफ्राय जेब्ला सुबुंफोरा हाग्रायाव थाजेनदोंमोन। बे समनिफ्राय जेब्लानिफ्राय अन्थाइ बाहायजेननो रोंदोंमोन रोंदोंमोन। अन्थाइफोरखौनो फुखयै फुखयै हाथियारफोरनि महर होनाय आरो बेनि उनावहाय जों मोनबोयो। आरो जों बेनि उनाव मोनो उम्म अर दिहुननाय बेनिफ्राय लानानै जों बिगियाननि बिहोमाखौ जों जागायनो हायो आरो।
औ
ओ जायफोरा जोंनो ओ जों खामानि मावनायाव जायफोर मुवा बेसादफोरा जोंखौ गोरलैयै बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो बिहोमा होयो। बैफोरनो जोंनि बिगियाननि बिहोमा होन होननानै जों गोरलैयै बुंनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया औ। नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जे
सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्राय संसार जाबोजेननायावहाय अन्थाइनिफ्राय हाथियार बेनिफ्राय अन्थाइखौ देजाबनानैहाय अर बानायनाय बेनिफ्रायनो लासै लासै गोदान मुगासिम सफैनायनि राहा लामा महरै जोङो बेखौ मोनथिनो हायो आरो दा बेफोरबायदि फिसा फिसा सानखांथायाइनि उनावनो गिदिर गिदिर सानखांथायइखौबो मानसिया साननानै मावबोदों। ओ दा बेफोर गोहो जोंहाय जेनेबा हा टिचारनि गोहोजों बायदिसिना गिदिर गिदिर खामानि मावना मानाय ओ गुबुन
ओ जेनेबा गिथाव जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय, माबा मोनसे आखाइजोंहाय मावनो हायै जिनिसखौहाय बैफोर हाथियारफोरजोंहाय ओ मावनो हानाय, बेनिफ्राय अरजों अरनि गोहोजोंहाय मोनसे बिफां बा माबा मोनसे बिलाइ गोरानखौ खामहोनो हानाय बेफोरबायदि गोहोखौ नुनानैनो मानसिया गोबां बिगियाननि आगजुफोर दिहुननायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो आथिखालाव बिगियाननि आगजुफोर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सानफ्रोमबो नुनो मोननाय सिखारब्लानो नुनो मोननाय जेरैहाय जोङो बुंनो हायो कारेन्ट ओ
औ नोंथां।
ओ बिनिफ्राय आरो हान्थामेलानि थाखाय जों बाहायनाय साइकेलनिफ्राय लानानै बाइक स्कुटि गारि मथर आबाद ओ मावनायाव आथिखालाव बाहायबाय थानाय ट्रेक्टरफोर बेनिफ्राय आरो दैनि मेसिन बेफोर बाहायनायखौ जोङो बिगियाननि बिहोमानि फिथाइ होननानै जोङो मोन मिथिनो हायो आरो।
औ नोंथां नंगौ।
बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोब्ला।
औ नोंथां ओ गोदो जों जायफोर खामानिफोरखौ गोबां खस्थ'यै मावबोदोंमोन आखाइजों एबा गावनि बोलो खौ गारनानै खामानिफोरखौ मावबोदों।
औ।
नाथाय जों आथिखालाव बैफोर खामानिफोरखौ जों मेचिनफोरजों जोबोद गोरलैयैनो मावनो हानाय जादों।
औ।
औ।
नंगौ नोंथां ओ ओं ओ जोङो गोदो गोदाय फोरजों बा माबा मोनसे आखायजों मावनाय खामानिया जोबोर गोबौ लायोमोन आमफ्राय जोङो थाबै मावखांनो हायामोन ओ दायो आथिखालाव बे फोर मेचिनफोरजोंहाय दसे समनि गेजेरावनो मावनो हायोसै जेरावहाय समनि आंखाला सिफुं जायो। बेनिफ्राय ओ दसे समनि गेजेरावनो गोबां दिहुनथाइखौ दिहुननो हानायखौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा बिगियाननि बिहोमाफोरनि गेजेराव ओ
औ।
मा मा मोजांखौ नुहुरो आरो मा मा गाज्रिखौ नुहुरो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओं हागोन नोंथां ओ गिबियावनो आङो मोजांखौ लाबोगोरसै। बे मोजांनिनो गेज जेरावहाय आङो गारि मथर हान्था मेलानि जा राहा बेखौहाय बुंग्रोनोसै जोङो गोदो गोदाय आथिंजों थाबायनानैसो थाङोमोन बा ओ मोसौ गारि गराय गारि बेफोरजोंसो हान्थामेला खालामोमोन जेरावनाखि जोङो गोबाव सम लायोमोन आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला नाथाय आथिखालाव गारि म थर दिहुननायनि थाखाय बेजों हान्थिनायाव ओ दसे समनि गेजेरावनो सहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय हान्थिनायाव जानोखि ओ खस्थ'मोन बेनिफ्राय बारग'नाय खौबो जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय बेवहाय मा खासे ओ खहाफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ
गोदो थाबायोब्ला जोंहा एक्सारसाइस जायोमोन। बेनिफ्राय देहाया मोजां थायोमोन। नाथाय गारि म थर जों थांनानै जोंनि ओ मेजेमा एक्सारसाइस जानो मोनैयाव ए से खहा गोनां जानायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय आरो गारियावहाय ओ पेट्र ट्रल बा डिजेल्स सोनानै सो सलायनाय जायो नालाय अब्ला नैबे प्रेट्रल, डि जेला खामनानैहाय ओ बारहावा खौ गुबुंले खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नैबे मोनसे खहा
औ नोंथां
बिगियानारि खामानिफोर बेफोरावबो मुलाम्फा आरो खहा नुनाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदि
औ नंगौ नोंथां
गोरलैयै मेगनजोंनो नुनो मोननाय दैज्लां बोथोराव आथिखालाव नुबाय थानो मोननाय मोसौनि सोलायै ट्रेक्टर बाहायनाय बेवहायबो जोङो माखासे खहा आरो मुलाम्फाखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो आ बेवहायो गिबियाव आङो मुलाम्फाखौ बुंग्रोनोसै मोसौजों हालेवोब्ला जोंहा गोबाव सम लायोमोन ओ बुरजा हाफोरखौ खौ हालेवनो हायामोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवोबब्ला दसे समनि गेजेरावनो गोबां गुवार हा खौहाय जोङो एवनानै फोमोननानै आबाद मावनो हानायखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो बेनिफ्राय आरो खहा होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे ट्रेक्टरनिफ्राय जोंहा जा खामनाय थाव गगोन ना बियो हानि हासारखौ खमाय होयो आरो हाखौ गाज्रि खालामो ओ जेरावनोखि माइफोरा जाय जायगायाव नैबे थावा गोल्लैयोना बे जायगायाव माइ जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जाया आरो बेवहायो माइफोरा बोरैबा खामलांनाय बायदि गोजा जारोमरोम जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरावहाय मोजां फिथाइखौ मोननो थाङा बिनिफ्राय आरो माखासे दैयाव थाग्रा जिब जिबि बेफोरबो गैया जालांनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय ना साम' खांख्राय बे फोरखौ ओ थैलांनाय बा खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो नै बेयो जोंनि बे खहा होननानै जोङो बुंनो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर ओ मिथिबावोब्ला बुंदो
दि मोनसे बाथ्राखौ गोसो होदोंदि बिगियाननि दिहुनन्थाइा जोंखौ माखासे खामानिफोरखौ जोंनो गोरलै गोरलैयै मावनो थाखाय बिहोमा होदों नाथाय बिनि उल्टायै आरो जों मोन हायो ओ माखासे ओ लेबारफोरखौ जोङो लेबारनि जा खामानि बेफोरखौ जोंनो बन्द' खालामना होनायखौबो जों मोनदों आरो सिगाङाव जेरैबायदि हाजिरा मावनानै खामला मावनानै जोंनि गामियारि सुबुंफोरा आइ आफामोना ओ खामानिफोर मावनानै हाजिरा फैसा खामायदोंमोन नाथाय आथिखालाव बिगियाननि दिहुनथायाइा बांबोनाय लोगो लोगोनो खामानिनि जेंना एबा बेखारनि जेंनायाबो बारायबोदों बेखौ आं नुहुरदों आरो आंनि मोनदांनायाव
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो
ओ आद बिनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमैबो ओ मोजां बिथिं आरो गाज्रि बिथिङाव मोजांखौथ खालामदों बिगियाना नाथाय गुबुन फारसेथिं गाज्रिबो ओ बिहोमा होबोदों आरो जेरै सानना नायोब्ला ओ इन्टारनेटनि मबाइल फनखौनो जों साननो हायो ओ मबाइल फना जोंनो माखासे इनफरमेसनफोर आ आरो कारेन्ट एफेयार्स बायदि बायदि ओ नलेजफोरखौ जोंङो बुथुमनो गोहो जगायदों आरो बिनि उल्थायो ओ जोंना ओ जोंनि समाजफोराव ओ उन्दै उन्दै गथ थफ्रा बेफोरखौ ओ समाव बा गाज्रि महरैबो जों बाहायबोनायखौ होदों बांद्राय गेम गेलेनाय बांद्राय भिडिअ नायनाय ओ बेफोरबायदिनो ओ गावनि बेसेन गोसा समखौबो ओ ओरैनो थांगार होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नोंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांनि दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै
औ नोंथां औ गोजोनथों नोंथां